हेल'
हेल' नोंथां
हेल'
औ हेल'
औ नोंथां
अ दा आं थारमाने नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनायदोंमोन आरोना बै मोनद औ लाइस-लासैथार खोनादों ना?
एकदम लास जोबोद लासै खोनादो
औ औ थारमाने नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनायदोंमोन आङो
औ औ
बै आबादनि सोमोन्दै जेनेबा जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो नोंसीरनिओनसोलाव माबायदि बिदि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय नोंथाङासो सावरायनायदोंमोन आरो सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
औ दे होमबा जां जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो आं बेखौ बेखो नोंथांनो खोन्थाग्रोनोसै नङा होमबा औ औ देबाय आङो फोरमायग्रोनोसै होनबा ना
औ औ
औ थारमाने बे आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो सरासनस्रा मा होनो जोंनि भारत आरो आसामाव आबादा मोनसे जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे जिउ खांग्रा लोगोसे हादरनिबो रांखान्थिनि मोनसे गाहाय बिजों होननानै जों बुंनो हायो आरो आबादखौ नङा होमबा अ दा बे आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनिया आबादा गोबां रोखोमनि दङ जेरैबायदि जोङो दैज्लां बोथ बोथोराव मावनाय आबाद मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बेफोरबायदि आबाद दङ जोङो दैज्लां बोथोरनि मावनाय आबादखौ जोङो रबि फसल आरो जेन'बा मेसें बोथोरनिख जोङो खारिब फसल होननानै बुंनाय जायो जायो आरो नङा होमबा दा बे आबादनि दा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादफोरनि गेजेराव जोङो बिदिन्थि महरै जोङो लानो हायो माइ लानो हायो हायो जिंखाखौ लानो‌ हायो आरो बेबा दिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरा थारमाने ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आरो नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो आरो मेसें बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावबावनाय नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो लेस्रानि आबाद ओ लाइ बायदिसिना लाइ लाफा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मैगं थाइगंनि आबाद जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो नङा होमबा दा बे आबादफोरखो आथिखालाव थारमाने मा ओ गोदोथोनिफ्रायथ' जोङो दोरोङारि बिजोंजों बे आबादखौ मावबोनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दा थारमाने बे गोदान आदबजोंबो बा गोनोखोआरि आदबजोंबो बे आबाद खो जोङो मावनाय नुनो मोनसै आरो नङा होमबा जोंनि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि आबाद मावो थारमाने दा दा माइखोननो लाबाय जेन'ब्ला माइखौ जोङो गोदो मा खालामोमोन मानसिफोरा माने मोसौजों मैसोजों हालेवनानै थारमाने गो ओ मा होनो दोरोङारि आदबजों आबादखो मावनाय नुनो मोनोमोन न'
औ औ
दा खिन्थु मा खालामो बै माइ आबाद मावनायाव जोङो मा खालामो दा माइ आबाद मावनायाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै बा जोङो माइनि जोलैखौ बा माइखौ जोङो मोजां जाहोनो थाखाय बेवहाय रास सायनारि हासार आरो दारिमिनारि आदबजों माइखौ माने लाइन लाइन गायनानै बेवहाय मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा
औ नोंथां औ
दा बे माइ माइ ओ आबाद बा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोङो गिबियाव मा खा खालामनाय जायो जोङो ओग जावैनायनि सिगांबा बेखो गायनायनि सिगां फोनायनि सिगां जों मा खालामो मोनसे दुब्लिखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो माइखौो लाबाय जेनेबा जोङो माइखो जुदि गायनायनि सिगां जों मा खालामो बेनि दुब्लिखौ जोङो थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जायो हालेवनानै आरो आरो नङा होमबा सोरबा सोरबाया माने मोसौजों बा मैसोजों सोरबा सोरबा दारमाने दा आथिखालावबो थारमाने गोबां आबादारिफ्रा मा खालामो ओ दोरोङारि आदबजोंनो आबाद मावबाय थायो आरो सोरबाया गोदानारि आदबाव फैबाय आरो ना होमबा एबा साइन्टिफिक मेथदजों आबाद मावनो लाबाय दा दा बिनि गेजेराव मा खालामो दुब्लिखौ जोङो थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो बे थियारि खालामनायाव मोसौजों मैसोजों नङाब्ला सोरबाया बे बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवनानै थारमाने बेखौ रेडि खालामनानै लानाय जायो आरो नङा होमबा बिनि उनाव जोङो माइनि जि जोलै बेखौ जोङो जोलैखौ दैयाव सोमनानै माने बेखो गाजा र'ज जहोनानै जोङो खैथिया महरै बेखौ फोनाय जायो आरो नङा होमबा बिनि उनाव बे खै खोथिया देरनायनि उनाव जोङो मा खालामो बेखो माने ओ माइ दुब्लिखौबो जोङो रेडि खालामखांनायनि उनाव गायनो हानाय सुथावना जानायनि उनाव थारमाने बेखौ दुब्लियाव गायनानै जोङो माइनि आबादखौ मावनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां दा बे आबादखौ जोङो सोरबा सोरबा माइ आदार माने मास मोनथाम मास मोनब्रै बेफोरबायदियाव बिनि बेखौ हारभेस्ट खालामजायो आरो जेनेबा
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौथ' दानि बुंखाबाय आथिखालाव जोङो सोरबाया दोरोङारि आदबजों मावो सोरबाया गोनोखोआरि आदबजों आबाद मावो नङा होमबा दा बेनि गेजेराव जोङो मैगं थाइगंनि आबादफोरखौनो लाबाय जेन'बा बानलु बा जिंखा बायदिसिनानि आबाद फोरखौबो जोङो दानिया मा खालामो गोनोखोआरि आदबजों थारमाने बेखो माने आलि खोनानै बा थिप खोनानै बेवहाय जोङो मा खालामो मालसिं आरो हासार बायदिसिना देर सोरबाया मा मा खालामो बेखौ केमिकेल हासारफोरखौबो होनानै बे जेरै इउरिया बायदिसिना दिपि ना बेफोर हासारफोरखौ होनानै बे बिथायाव होखानानै थारमाने बानलु बा गुबुन गुबुन ओ जेरै जिंखा मैगं थाइगंनि आबादखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो नङा होनबा
औ द'
दा आ बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव दंबावो गोबां रोखोमनि आबाद दा बे आबादफोरनि आं दानि बुंनाय बायदिनो जोङो मेसें बोथोराव मावनाय आबादखौबो जोङो दानियाथ' गोदो मा खालामोमोन दोरोङारि आदबजों बोथोरनि सायाव सोनारनानै आबाद मावोमोन नाथाय दा मेसें बोथोर बोथोरनि आबादखौबो बा दैज्लां बोथोरनि आबादखौबो जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनानै गोबां सुबुंफोरा आबादखौ माव मावला दानिया थारमाने माने दै नांगौ जायोब्ला जों हा सिंनिफ्राय दैखौ दिहुननानै ओ द्रिप सिस्टेमनि गेजेरजों थारमाने बेवहाय आबाद फोथाराव दै होनायनि बेब'स्था खालामनानै बे आबादफोरखौबो गोनोखोआरि आदबजों मावनायखौ नुनो मोनसै दानिया नङा होमबा आरो बेनि अनगायैबो जोङो आबादनि जि आ आबाद फोथारनि देरथाय बा बिनि नायनानै देरथायखौ नायनानै जोङो मा खालामो बै आबाद फोरखो थारमाने गोबां बाहागोआव राननाय नुनो मोन्दों आरो जेरैबायदि फिसा आबाद गेदेर आबाद नङा होमबा बेनि अनगायैबो गायनाय आबाद बा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद बेफोरबायदि दंबावो जेरै गायनाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनिया माखौ होनो जेरैबायदि साहा बिलाइनि आबाद राबारनि आबाद बेफोरखौ गायनाय आबादाव दोननाय जादों आरो नङा होमबा दा बिनि अनगायैबो गेदेर आबादफोराव जोङो जौगाखां हादोरफोराव थारमाने गेदेर आबादखौ मावनाय नुनो मोनो खेबसेनो नैजौ थामजौ बिगा हायाव थारमाने मोनसे रोखोमनि आबाद बेनो मावोब्ला जों बेफोरबायदि आबादखौ थारमाने मा होननानै बुङो गेदेर आबाद होननानै बुंनाय जा जायोबा गुवार आबाद होन्नानैबो बुंनाय जायो आरो नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोंहा आरोबाव ओ जेरैबायदि आरोबाव हाजोआरि ओनसोलफोराव आरो मा खालामो जुम आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला जुमा माद होनबाथ' नोंथांमोन थिखायोबथाय नङा होमबा दा जुमा बादा माखौ बुङो जोंनिया बे हाजोआरि ओनसोलफोराव जायगा सोलाय सोलाय मावनाय आबादखौनो जोङ जुम आबाद होननानै बुङो आरो बे जुम आबादाव जायखिजाया आबाद बेयाव थानो हागौ आरो मैगंनि आबाद माइनि आबाद बा गुबुन गुब गुबुन आबादफोरखौ जयै थारमाने हाजोआव जुदि मोनसे जायगाखौ सोलायै सोलाय मावनाय जायोब्ला बेखौ जोङो जुमा बाद होननानै बुंनाय जायो आरो नङा होमबा दा जोंनियाव दा बेफोरबायदि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा होमबा नोंथाङा नों नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन दे आं
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आबाद मावनायनि सायाव जोबोद मोजाङै बुंना होनायनि थाखाय दा नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ आङो होनो नागिरदों नोंथां जोंनि ओनसोलाव नोंथांनि मावनाय बादियानो सेमानो जाफ्रामो ए खेखौनो बुंजागोन जाबादि दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद मेसें बोथोराव मावनाय आबाद एक्सुेलि जोङो थारै बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौनो गुबैयै बिथा खालामनानै मावनाय जायो जाय आबाद खौ नङाब्ला जों थांना थानायाव जोबोद उसुबिदा जायो बे माइ आबादखौनो जों मावनानै गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जानानै बा सोनारनानै बेखौनो ओंखाम महरै जानानै थांनानै दङ बेनिखायनो गुबै बिथा बिथा महरै जों माइखौनो बांसिन गोसो होनानै जों बुंगोन नोंथां मानो होनब्ला माइआनो जोंनि बांसिन गोनांथि बे माइखौ नोंथाङा बुंनाय बादिनो गायनाय फुनायनि सिजेन दा नैबे दैज्लां बोथोराव
ओम ओम
थिग बिब्दिनो गोबाङानो गोबां बायदि रोखोमनि माइ बिदान बायदि गायो बिदियैनो जा गोसो मानसिफोरा जा लुबैयो माइ बिधान जेरै रनजितानो जा बा आयजम बायसमति बिदि आरो माइसालि माइ लोगोसेयैनो बेवहाय माइब्रा जोसा बायदिसिना गायनाय जायो बिनि आगोल आगोल जेसेबां नांगौ जायो हा गायनायाव बेसेबां नांगौ जायो बिनि जखा हिसाबै खोथियाखौ सोमग्रोनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदियानो सानब्रै सानबा सोमनानै गाजा बेर होनाय जायो थिग बिब्दिनो गाजा बेरनायनि उनाव सानसेनि उनाव दिखांना दोननानै जोंनो बेसेबां हानि जखा जखा नांगोन बेखौ जोङो एवना लानाय जायो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो खमसे खम जोंनो बुंनो थाङोब्ला फाललानै नांगोन बिगासे हायाव फाललानै नांगोन गौ जायो बेखायनो बा बिगा गायोब्ला जि फाल लानांगोन जोङनो थिग बिब्दिनो जोङो दब्लायसे से खथाहायाव मथा मथि जोङो से खथा हायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जि फाललाखौ फोनानै बा बिगा हाखौ जों गायनो हायो औ औ बेनि आगोल आगोल जों औ बे द जों बेनि आगोल आगोल
मोजां एवग्लिबनांगोन मिहि मोजां एवनानै आथिखालावथ' मोसौ गैलिया ट्रेक्टर बा हनुमान ट्रेक्टरफोरजों एवनानै बेखौ मोजाङै हाखौ मोजां हरसे गोजो होना दोननानै सायाव मोजाङै फोना दोननाय जायो बेनि उनावहाय जों बेखौ बेरा बायदिसिना होननानै बो थियाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोथोनै दोननाय जायो बेनि उनाव थि बे थाखानाय हाखौ जेसेबां गोथौ हायानो जा बोरि हायानो जा बे थाखानाय हाखौ जोङो खारायनाय होनना बुंजायो गिबि खारायनाय बेखौ जोङो गोरानावबो खारायना दोननाय जायो नोंथां बैसागोआवबो खावा खारायो दै गोलैबा थ' मोङानो जाहैबाय दै गोलैयाबाबो गोबाङानो खारायना दोनो मोजां जाना थाथो होननानै। बेनि उनावहाय खोथियाजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे नायनानै दै गोग्लैयोब्ला बे हाखौ एवनाय जायो। सोरबा सोरबा आरो बेखौ बे खोथियाखौ नैजि‌ दिन नैजि दिनसोनि उनावनो फुनानै बोरि हाफोराव गायनाय जायो अ नैजि नैजिबा दिन बुंनो थाङोब्ला मानो होनोब्ला नैजि नैजिबा दिननि उनाव खोथिया गोरलैया साबसिन जायो होननानै गोबाङानो बुङो। आरो जों नुदोंबो साबसिन जामारो नोंथां एसे गोरलैयाव गायोब्ला दै लोमि जानांगोन आरो फोथारा दै लोङि जायोबा सेहेरा मोजां जायो बे माइआ जुदि गोरलैयावनो गायोब्ला गोबाङानो बिदि गायो बिनि उनावहाय आरो गोथौ हायाव एसे गोलाव रानायखौ गायनाय जायो। बिदिनो हाजिरा खामला, आथिखालाव बिदिनो गायजोबनाय जायोबोलै मोसौआथ' गैखालिया बुंनो थांब्ला आथिखालाव मोसौ नुनो मोनलिया मोसौ हालुवा हालेवनाय रावबो नुनो मोनलिया। गोदोनि गोदो आबै आबौमोना जाबादि मावदोंमोन माइ आबादखौ लासै लासै आसिन भादोर दानालागै मावदोंमोन नाथाय आथिखालाव आसिन भादोर मोनैला नैबे समावनो जोबां जोबांसै नै बेनिखायनो आथिखालाव ट्रेक्टरफोरजोंनो गोबाङानो हाजिरा मुजिरा खामला बायदि लानानै जेरै हायो ओरै गोबाङानो गावबा गावनि आबादखौ फसलफोरखौ मोजां दैखांनो सेस्था खालामो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो रासायनारि हासारखौ माइखौ मोजां जाजानो लुबैनानै गोबाङानो गायनायनि आवगाय आवगायनो सारखानायबो जायो आरो गायखांनानै नैजि नैजिबा दिनसोआवनो आरो होबावनाय जायो थिग बिब्दिनो औ मोजां खालामनो थाखाय औ आरो माइ गायनायनि आगोल आगोल आलिफोरखौ मोजाङै खोजोबना लानाय जायो जाहाथे दैया लोमनानै बे आबादखौ माइ आबादखौ गाज्रि खालामा। थिग बिब्दिनो मोजां खालामना लानानै गायनाय जायो बिनि उनाव बिदिनो गायै गायै माइसालि माइ बा जोसा सा मायब्रा गायोब्ला आगो लानाय ना मायबा बिदि बुंनाय जायो। बेयाव गेजेब एजेब बुजा होनानै बेखौ गायनाय जायो बे माइसालि माइ बा बे जोसा माइब्रा माइसा माइखौ बे गायनायनि उनावनो बेवहाय हाल हाल जांख्रा हाल दैखांनाय जायो बे हाल दैखांनायनि उनावनो
गायजोबनाय